औ खुलुमबाय थांखौबो
ओ नोंथांनिसिम ओ आंनि खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम औ हामग्लायनाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि नि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां
औ आं नोंथांखौ फन खालामहरनायनि जाहोना जादों आङो ओ थालिर बिफां थालिर बिफां बे आयदानि सायाव आङो नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो सानदों नोंथाङा
औ औ नोंथांनो हागोन दे
दा थालिर बिफां औ थालिर बिफ बिफां होनोब्लाथ' बे थालिर बिफांखौ जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आ बाहायबोगासिनो दङ आरो बे थालिरनि ओ थालिरनि गासैबो जिनिसानो ओ जोङो जोंनि बर' समाजाव बाहायजाबोदों आरो बेयो जोंनि गेजेराव मैखोम जायगा आवग्रिनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आ जेरैहाय औ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बै थालिर थालिरनि जे माबानिफ्राय लानानै मादानिफ्राय लानानै बिनि ओ बिफ फां औ बिनि बिफां बा बिनि मै खुन बा बिनि फिथाइ बा बिनि बिलाइ गासैबो जों ओ माने बाहायजोबो सेबो गारा जोङो गासैखौबो जोङो बाहायो औ दा बिनि औ दा बिनि बिलाइखौ जोङो बर' समाजाव फुजा फाथाल होनायफोराव बाउनायाव थेनायाव जों बेफोर बै बिलाइ खौ जोङो बाहायो आ बेनि औ बेनि अनगायैबो जोङो बिनि फिथाइफोरखौ बे फुजाफोरावनो होन बा ओ जिखुनु हाबाफोरावनो होन बा बेखौ इसोरनो बावनाय बा बिदिनो बुध प्रखाद होनायफोराव जों बेखौ थालिर फिथाइखौ जों होफानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ ओंख्रि जानायावबो जोङो बाहायनाय जायो फुजा होनायावल' नङा औ जों बे ओंख्रि जानाय हिसाबावबो जोङो औ खोनादोंना नों थाङा औ ओंख्रि जानायावबो जोङो बाहायो बेखौ आ दा औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेब्ला गोदो गोदाय ओ हाबाफोर जायो बा जिखुनु भस जानाय बिदि ओ खुंथायाइफोर खुंनाय जायोमोन अब्ला जोङो बै थालिरनि दनाखौसो जोङो बै ओ थोरसि हिसाबै जों बाहायोमोन बेहायसो जोङो ओंखामफोरखौ औ जानाय जायोमोन बे थालिरनि दनायाव आरो बुंनो थाङोब्ला औ बे बेयाव जानाया साबसिन जायो होननानै जों मिथियो आरो जानांगौ बिदि होननानै बेनि ओ अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेखौ खारै हिसाबावबो बाहायो नङा होमबा दा ओ आं नोंथांनिफ्राय ओ मोनथिनो लुबैयो जे ओ नोंथाङा बै थालिरनि ओ थालिर बिफांखौहाय बा थालिरनि जि खुनु गासै बुस्थुखौहाय ओ माबादि बेखौ खारै बानायनाय जायो नों एसे मि मिथियोबा फोरमायजागोन
औ नोंथां थालिर बिफांखौ जोङो ओ गिबियावनो दानग्रोनानै लानांगौ ओ दाननानै जोङो बिनि दाननानै जों बेनि फस्ला एबा मादाखौ जिरनानै लानांगौ रनानै बेखौ फिसा फिसा जिरना लानांगौ बेखौ जोङो सान्दुंङाव फोराननानै दोननाय जायो सानदुङाव फोराननानै जेब्ला थालि फस्ला एबा मा रानोब्ला बेखौ जोङो ओ सावनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्रायनो जोङो ओ जेब्लानाखि खारिया राननानै सावगोन अब्ला बेनिफ्रायनो जों खारिखौ मोननाय जायो
औ
ओमफ्राय जोङो बि खारिखौ माबेयाव बाहायो होननानै बुङो ब्ला जों ओंख्रिफोराव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै ओ सबाइ सबायाइ खारै अनला खारै नारजि खारै खारै बायदि बायदि गोबां रोखोमनि मैगंजों खारैखौ जानाय नुनो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां आ औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय खारै खौ माबादि बानायो आरो बै खारैजों मा मा औ बानायनानै जायो दा बेनि अनगायैबो बे खारिया औ बे खा या आ मैगं जानायनि अनगायैबो आरो गोबां खामानियाव बाहायजायो। नङा नंगौना जेरै माबाफोर बेराम आजार फोरावबो बेखौ जायोब्लाथाय हामो। ना उदैफोर गाज्रि जायोब्ला औ उदैफोर गाज्रि जायोब्ला ब्ला बैफोर खारैफोरखौ जायोमोन आरो दानियाथ' आ जोंनि बे ओनसोलफोराव बांसिन बे फस्लानि ओ खारैखौ बाहायनाय जोङो गोबाङानो खमसै गोबां खमखौनो बाहायनाय नुयो दानिया बांसिन बै सदा खारै फोरखौसो बानायनायखौ बा बाहायनायखौ नुनो मोनसै नंगौना
औ नोंथां नोंथां जोंङो ओ खारदैखौ सङो जायो अब्ला बे थालिर थालिर आथ गोबां रोखोम दङ जेरै आतिया थालिर साम्फा मोनजोर बायदि बायदि रोखोमनि थालिर दोङो ना बेलेग बेलेक बेनिफ्राय जोङो थालिर बिफांखौ जेब्लानाखि हाथाय एम्फौ जायो अब्ला बे हाथाइ एम्फौ जानायखौ थाबनि मादा मादा गेसाव जोंबो नायनाय जायो आरो गो जों नुयोमोन जों बेफोरबायदि नेमफोरखौबो थालिरखौ जोङो थिर फिथखौ जोङो फु फाफोरावबो होनायखौनाय जायो
औ
जायखिजाया मन्दिरफोराविर थालिर फिथाइखौ साननानै फुजा होनाय नुनो मोननाय जायो
औ औ बेनि औ बेनि अनगायैबो जोङो बै थालिर बिफांखौ ओ फोरबोफोर जायोब्ला बा हाबा बिबाब बिदि जायोब्ला लामा दर्जा मोखाङावहाय गायनायखौबो जों नुनो मोनो ना गायनायखौबो नुयो औ आरो ओ सोरबा जुदि गथ' उन्दैया खिगोरा खियोब्लाबो बै थालिर आथिया थालिरनि फिथाइखौहाय ओ दौनायखौबो जों नुनो मोनो नंगौ ना औ आरो जोङो
जों अ बर'नि नेमाव बर'नि नेमाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ बरखैना थु खैनायखौबो नुनो मोनो नालाय जोङो बरखैना थुखैनोब्ला नाथाय जोङो थालिर बिफां फांसे गायनानै बेनि गरायाव थुखैनाय खौबो नुनो मोनो
औ नंगौ औ बेनि उनाव
बेनि उनाव
ओ गोदो गोदायथ' जेनेबा बिदि गोदो गोदायहायथ' जे बिदि ओ आथिखालनि बा दि जोंगा मगा पेन्देलफोर गैयाम न नंगौना औ बेखौ जोङो औ बेख खौ जोङो जोंनि बर' हाबायाव ओ सायनासालि बानायनायाव बा ओ खैनानि खैना लागोनि बा दरालागोनि न'खौ साजायनायाव बिनि थालिरनि बिफां बे गेजेरनि बाहागो बा थालिर बिलाइफोरखौ सायाव जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो ना औ गोदोहाय औ दा
सालि बा ओ मन्दिर बेफोरबायाददि बानायनाय नेम दङ नालाय जोंनि बर'फोरनिया बेफोरावबो जोङो नायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ औ खोनादों औ बेनि ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ बिफाङा गोबां खामानियाव ना मोनसेबो जिनिस खौ जोङो गारा लाबासिनो गासैबो बे थालिरनि औ थालिरनि गा सैबो बाहागोआनो माने बेसेन गोसा औ औ
दा
उम आरो बेनि अनगायैबो जोङो बै माग गो दमासियाव जेब्ला भेलागुर सावो भेलागुर सावनायावबो जोङो बै थालिरनि थालिर बिलाइनि गोरान गोरान बाहागोखौ जोङो औ होनानै सावनाय जायोमोन आरो जेब्ला ओ बे बेलागुर सावखालिनो जेब्ला जोङो लावखार ओंखाम जायो अब्ला बै लावखार ओंखाम जानायाव न' बानायनायावबो थालिरनि बे बिलाइफोरजों औ
औ थालिरनि बिलाइ औ थालिरनि बिलाइजोंबो नायो बा ओं खानायावबो बाहायनाय थाङो थालिर बिलाइखौ
औ औ नंगौ नंगौ ओ बिदिब्ला बे थालिर बिफाङा ना बि बिफांआ जोबोद माने जोंनि बर' समाज समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो औ बेसेन गोसा आरो दिनैसिमबो औ बाहाय जाबोगा ओ दं ना
औ नोंथां आरो जोङो थालिरनि फ्राय मोननाय थालिर मैखुन मैखुन न मैखु खौबो जोङो एवनानै एवनानै जायो
औ बेखौ जायोब्ला मोजां जायो होननाय ना
औ औ ओ
औ जेब्ला नोङो दुरबल जायो औ उदै साफा जायो जेब्ला नोङो थैनि खम जायो अब्ला नों बेखौ जानांगौ औ आ बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंहा आङो नोंनिफ्रायबो गोबां ओ गोबां बाथ्राखौ मोनथिनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला बे खिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै आङो औ दोनथ'नोसै बिदिब्ला औ औ औ उम